औ
द
हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादों
नोंथांनिखौ खोनायाखै हेलौ
आबै औ खोनादों नोंनिखौ नोंथां
ओ खोनाबाय
नोंथां जों आं दिनै बर'नि दोरोंआरि नाफामनि बागै सावरायनो सानदों
औ खोनायाखै नोंथां हेलौ हेलौ
औ
हेलौ
औ खोनागासिनो दं नोंथां आं नोंथांजों बर'नि दोरोङारि नाफामनि बागैसो सावरायनो सान नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङाथ' मिथिखायो नाफामखौ जों मारै बानायो? नाफामखौ माजों जायो?
औ।
गिबियावनो नाफाम बानायनो थाखाय बिलो एबा जाम्फैनिफ्राय नाखौ गुरनानै एबा जेफोरजों सानानै लाबोयो बिनि बिनि उनाव नाखौ सायनानै मोजां मोजाङैनो दैजों सुनानै बेखौ सान्द्रि एबा गुबुन बेसादजों बेखौ सान्दुङाव फोराननानै दोनो। बेखौ फोराननायनि उनाव फोराननायनि उनाव बेखौ जेब्ला बियो गोरानै आराम मोजाङै रान गोन ना बेखौ ओ थास' गोसोमखौ बारिनिफ्राय खानानै लायो। खानानै लायनानै मोजाङै सायनानै बिनि उनाव नाफा ना गोरानजों थास'जों ओ उवालाव जयै देयो बेखौ देनानै मोजाङै देनानै बेखौ बर'फोरा गोदो-गोदाय औवा हासुङाव सोनानै दोनोमोन आरो।
औ।
ओ आथिखालथ' बयेमाबो सोनाय नुनो मोनो जोङो ओ ना फामखौ जोङो बाथोनबो जायो जेरै
औ।
माबा जायो फुदुंनानैबो जायो नाफामखौ नारजिजोंबो जायो। ओ मैथाजोंबो संनानै जायो।
औ।
बिदिनो मैगंफोराव होनानै जायो नाफामखौ बर'फोरा। बाथोनबो जायो नोंथाङा नाफामनि बागै एसे खोनथानो हागोन ना?
नोंथां ओ नाफाम बानाय थ' जों नाफामखौ मिथिखायो बेयो मोनसे जाग्रा खाजा ओ बियो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओं दोरोङारि नाफाम ओ दा बे नाफामखौ ओ बानायनो थाखाय जों गिबियाव ओ दैमा दुब्लि एबा दंग'फोराव बेबादिनो आ द दंग एबा जामफैफोराव एबा
औ।
ख'खा सानानै गिबियाव औ बिनिफ्राय बे नाखौ मोजाङै सुनानै बेखौ फोराननानै दोनो
औ
दा बे फोराननाय नाखौनो जोंङो बेबादिनो ओ माब्ला माब्लाबा माब्लाबा सानदुंबो गैया जायो जायनि थाखाय जों बे नाखौ जों अरावबो फोराननाय जायो दा बेबायदिनो जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ हमना लाबोनानै बेखौ फोराननाय जेरै ओ ना फिथिख्रि ना मावा ना गोरि नास्राय बेबायदि गोबां रोखनि ना फोरखौ जों हमना लाबोयो ओ बिनि उनावहायो बे नाखौ जोंङो हमना लाबोनायनि उनाव फोरानना दोनग्रोयो दा बे जेब्ला नाया गोरान जायो अब्ला बे ना गोरानखौ जोंङो उवालाव ओ थास' बिसं लोगोसे खुमब्रा
औ
बे बिब्दि होनानै जोंङो बेखौ ना ना गोरानजों लोगोसे उवालाव देग्लिनानै लायो।
औ
जेब्ला गासैबो ओ डिग्लिखांनायनि उनाव गुनद्रा एबा ओ दिडिग्लिखांनानै गेब्लेजोबो अब्ला बेखौ जोंङो ओ बबेबा मोनसे आइजेंङाव बेखौ बोखांनानै लायो।
औ
देखांना लानायनि उनाव जों बेखौ ओ गोदो गोदायथ' जोंनियाव बिदि ओ कासनि बयाम बा बेफोरबायदि रोखोमनि जेबो मुवा बेसाद गैयामोन जायनि थाखाय गोदो गोदाय ओ नाफामखौ देग्लिखांनायनि उनाव बेखौ मोजांङै औवा हासुं हुं दाननानै बेयाव औवा हासुंङाव बे देग्लिखांनाय ना गोरान एबा खुमब्रा आरो ओ थास' बिसं देग्लिनायखौ जों हासुंङाव सोनानै मोजांङै मारिनानै बे थालिर बिलाइजों खोबनानै होनोमोन दा बेखौनो जों बार हाबनो हायो बिदि खोबथेनानै दोननानै गोबाव समा लागै दोनोमोन आथिखालावथ' जोंहा गोबां भयाम अ लबारनि जा कासनि जा गोबां बयाम रोखोम मोननो हायो दा आथिखालाव जों
औ
बेफोर बेफोर नाफामखौ जोंङो भयामाव सोनानै दोनो नाथाय गोदो गोदाय औवानि हासुंङाव सोनानै दोनोमोन। दा बेखौनो जों सोना दोननायनि उनाव दानसेसो थानायनि उनाव बियो मोजांङै जाजानाय बायदि जायो।
औ
दा बेनो जाहैबाय नाफाम
औ
दा बेखौथ' मिथिखायो जों बयबो नाफामखौ नाजोंनो बानायो होननानै
औ
दा जोङो बेबादिनो नाफामखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां जाबोगासिनो दङ आथिखालावबो जाबोबाय जाबोनायखौ नुबाय थायो
दा बे नाफामखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जायो ओ नाफामखौ जोङो बाथोन बानायनानै जायो बेबादिनो फुङाव ओं ओंखाम ओंखामजों ओंखामखौ गुदुं गुदुं खालाम ओंखाम गुदुं गुदुंजों बाथोन बानायनानै नाफाम खौ जोङो बे ओंखामजोंबो जायो आरो ओ नाफामखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जायो जेरै खायसेया एसे दै होनानै बिदै जेब जेब खालामनानै जायो खायसेया ओंख्रियाव लगायनानै जायो
औ
बेबायदिनो नाफाम जानाया गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो दा बर'फोरा नाफामखौ ओ बेबादिनो थास' बिसं बा ओ थास' बिसं आरो गुबुन मैगं फोराव होफादेरनानै जानायखौ नुनो मोनो थास' बिसंजों सङोब्लाबो नाफामा जोबोद गोथाव जायो
औ
दा ओ नाफामखौ जों बेबा दिनो बर'फोराथ' आबाद मावग्रा
औ
हारि नालाय दा बेबादिनो नाफामखौ बर'फोरा बेबादिनो गोबाव सम दोननानै जायो जायनि थाखाय ओ हालेवनाय समावबो ओंखाम हैनाय समाव जों फुं फुङाव बे नाफामखौनो संनानै बाथोन बानायनानै बेखौ बर' आइजोफोरा हालेवनाय समाव न'नि जा हालेवग्रा लावखार बा न'नि गाहाय बिसोरनो हैनायखौ नुनो मोनोमोन
दा बेबायदि बिनिखायनो नाफामा जोंनि दोरोङारि गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जाग्रा महरै जाबोबाय थानाय मोनसे रोखोमनि जाग्रा दा आथिखालाव नाफामा जि आइटेगबो मोननो हाबाय
दा नोंथाङाबो नाफामनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा जे नाफामखौ मा मा ओंख्रिजों जाबावो माबोरै माबोरै जायो बेनि बागै
औ
उम
नाफामथ' जोंनि दोरोङारि मोनसे बर'नि जानाय बेखौ जोङो खायसेया ओ नाफामखौ गिबियाव साराय एबा दोआव दा होनानै दै होयो गिबियाव
औ
बिनि उनाव बानलु एबा बानलु सामब्राम गुफुर देसिगोन देनानै बेनि उनाव बेखौ बे नाफाम दै होनायाव होनानै बेखौ बाथोन बादि गोदौहोसिगोन आरामनो ओमफ्राय गोदौहोनायनि उनाव बेखौ मोजांङै रानहोनानै बाथोन एबा बेखौ ओंखामजों गुदुं लुंजायो ओमफ्राय नाफामखौ बर'फोरा नारजिबो जानायखौ नुनो मोनो जों नारजिखौ नारजिजों नाफामजों संनो थाखाय गिबियाव नारजिखौ थौआव दै होनानै गोबावनो रुनांगोन एबा बेखौ खारै होनानै रुयो।
औ
रुनायनि उनाव ओमफ्राय बेखौ सागं एबा सागंजों सानानै आरामनो मोजांङै गेब्लेहोनाय जायो। लाव लावनो ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ नाफाम जे ओ बे बेनि उनाव बे साग्लिखांनायनि उनाव नाफामखौ बेयाव होसनना होयो होसनखांनायनि उनाव
औ
ओ बिखौ संङै संङै संनानै उनाव जेब्ला बियो मोननाय जागोन ओमब्ला इखौ ओंखामजों जायो ओमफ्राय आरो नाफामखौ जोंङो बर बर'फोरा मैथाजोंबो जानाय नुनोमोननो।
औ
मैथा मैथाजों संनो थाखाय ओरै गिबियाव मै बारिनिफ्राय मैथाखौ खानानै लाबोनानै बेखौ मोजांङै सायनानै दैजों मोजांङै सुनानै बोखांनानै लायो बिनि उनाव सामब्राम बानलुफोरखौ हानानै सारायखौ जानसिगोन अर फोजों खांनानै साराय जानबाय बिनि उनाव थाव सोरबाबा थाव होयो सोरबाबा थाव होआ आरो
औ
थाव जेरै थाव होनानै सामब्राम सेरसिगोन सामब्राम सेर फ थांनायनि उनाव मैथाखौ बेयाव होसिगोन होनानै एवनानै एवबाय थासिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव बे मैथायआ जेब्ला आरामैनो ग्लेब गेब्लेलांङो
अब्ला औ
औ
दिनैनि आयदाया एसेयावनो थाथोंसैना नोंथां
औ औ
औ दे
दे बिदिब्ला
औ थांदो